हेलौ
औ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन। दा नोंथांनाव सम दङ ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायगोन बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' समाजावहाय औवानि बाहायनाय बे औवाखौ जोङो मा मा बिथिङाव बाहायनाय जायो माबोरै बाहायो बेनि बिनि सायावहाय जोङो सावरायगोन। दा आंनो फोरमायगोरनोसै बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां दे।
जोंहा औवा होननानै बुङोब्ला जोङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो सासे गथ' एबा सा सासे मानसिया बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जाजेननाय समावहाय बै गथ'नि उथुमायखौ हानो थाखाय जोंहा थेवोल सैनानै जों औवाजोंनो गथ'नि उथुमायखौ हानाय जायो। बेनो जाबाय जोनोम जाजेनन्नायाव जोङो औवाखौ बाहायनाय बिनि उनावहाय जोंहा थैनाय समावबो मोनसे औवा सुबाखौहाय औवा सुबानिफ्राय बे औवाफोरखौ दाननानै जोङो बाथि जायखौ जोङो गोथै बानगाग्रा बाथि होननानै बुङो नोंथां बे बाथिखौ बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ दाननाय जायो बेजोंनो जोङो बे बाथिजों बानगारनानै मानसिनि गोथैखौहाय लांनानै सावहैनाय जायो बेनि अनगायैबो जों जोंहा जोंनि संसार जानायाव गोनां जाफ्लेबाय थानाय गोबांथार बिथिङावनो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै न' लुनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो गोदोनि दिनाव जोंहा औवाजोंनो थुरि जिगाबजों न'खौ लुनाय जायोमोन नोंथां बेबादिनो खुन्थिया गायनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायोमोन मुदा होनो थाखायबो जोंहा औवा बाहायो आरो मान दालि होनो थाखायबो जोंहा औवा बाहायो भेराय सैनो थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो नोंथां बेबादिनो जोङो औवानि बाहायनायखौ जोङो न' लुनायनि बिथिङाव जों बुंनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै जोंनि संसार जानायाव गोनां जानाय जेरैबायदि मुवा बेसादफोर जेरै संग्राय खादा सानदांगा सान्द्रि बैफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै आबाद मावनायनि बिथिङाव बाहायनाय हाग्रा खायनो थाखाय जोंनो बा माइ खायनो थाखाय जोंनो हुकेन हुकेन बानायनाय जायो औवानिफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा औवानिफ्राय मै बानायनाय जायो लावथिखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेबायदिनो जोङो औवानिफ्राय गोबांथार मुवा बेसादफोर बानायनाय जायो जेरै ना हमनो थाखाय ना सानो थाखाय जोंहा सेन ख'खा बेफोरखौबो बानायनाय जायो लोगोसे जोंनि दोरोङारि दामजु जेरै सिफुं गंगोना थरखा बेफोरखौहाय जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां बिनि अनग फगायबो जोंहा जोंनि आबाद फोथाराव जोंनि आबादखौ जिब जुनार मोसौ मोसा बा दाउ अमानिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जोंहा बेरा हिसाबैबो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बे औवानिफ्रायनो जोङो जेब्ला औवाया एसे गोरलैहां बे गोरलैहां औवाखौ खौहाय जोंहा थेवोल जिरनानै जोङो दिरुंबो खालामनाय जायो नोंथां बे दिरुंजोंनो जोङो बेरा दुमनाय समावहाय जोङो औवाजों औवाखौहाय खानानै होनाय जायो बे टेवलजोंनो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार बिथिङावनो जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै धोरोमारि बिथिङावबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै बाथौ दोोरोमनि सुबुंफोरा बाथौ दुमनाय समावहाय औवाखौनो गुबै होननानै बाहायनाय जायो थिग बेबादिनो जोंहा बाथौ धोरोमनि बेलायाव मोनसे फोथायनाय दङ जे बाथौ हेबनो थाखाय जोंहा थसे औवाखौनो जागायनायनि जोबजासिम हेबनांगौ होननानै मोनसे धोरोमारि फोथायनाय दङ नोंथां बेबायदिनो खुन्थिया सैनो थाखायबो जोंहा थसे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेरा दुमनो थाखाय जोंहा थसे औवानिफ्रायनो बानायो आरो बाथौखौ दुमै दुमै दुमनानै जेब्ला जों दुमखांनानै थिखिनियाव फिसा फिसा खाथि गंथाम होनाय जायोना जायखौ जोङो फेरेंगा लान्जाय होनना बुंनाय जायो बेखौबो जोङो थसे औवानिफ्रायनो। बानायनाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा। आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो औवाफोरखौ। बानायनाय जायो जेरै जि दानायनि बिथिङावनो बुङो ब्ला जोङो ओ माखासे जेरै ओ दाङानाथा बा सोरखि बैफोरखौ आरो जोंहा आ गान्दै ओ सोर गान्दै न ओ ओ जि दाग्रा खुन्थिया बेखौहाय जोंहा ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो गोदोनि दिनावहाय जोंहा जोंनि हाबा हुखाफोरावहाय ओ गेट साजायनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो हाबा हाबाहुखाफ्राव सुनै फोर दोननो थाखाय जोंहा बै औवाफोरखौनो ससे ससे दानस'नानै बे औवानि ओ गुदुं सिङावनो जोंहा सुननायखौ फोमोननानै रायजो राजानो जाहोनाय जायोमोन बेबायदिनो ओ औवाया जोंनि बर' समाजाव बाहायजफ्लेबाय थानाय मोनसे ओ गोनां मुवा एबा लाइफां बेखौ जोङो ओ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो दा नोंथांमोननि जायगायावबो बा नोंथांमोननि समाजावबो ओ औवाखौ माबोरै बाहायो बा मा मा बिथिङाव बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो जोङो औवा होननानै बुङोबा औवाया जाहैबाय जोंहा मोनसे गांसो हारिनि लाइफां नङा होमबा नोंथां ओ बेनि महरा जोङो बेबायदिनो जोङो गोलाव जायो बियो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ औवा बिफांनि बे मा होनना नुयो लाइफांनि गेजेर गेजेराव जोंहा बेबायदि ख्रि ख्रि गान्थि थायो आरो बिनि बिलाइ महरा जाहैबाय जोंहा लिग दब्लाइनि बा लिग दब्लाय सिरा गोनां जोंहा बे बिलाइआ आरो बियो गुबैयै गेजेरजों ओ बेबायदिनो सनस्रा थायो बेनि गेजेर गेजेर जोंहा गान्थिफोरा होथेयो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो गोदो गोदाय जोङो ओ रायजो जाजेननाय बा गामि जानानै बा ज' जानानै जोङो रायजो जाजेननाय बै समाव जोंहा औवाफोरखौ जोङो बाहायनो रोङाखैमोन बा मिथि रोङाखैमोन जेरै जोंहा अन्थाइ मुगानि उननि सम बे समाव जोङो बे समाव माखासे ओ दंफांफोर बा दंफांनि बिफांनि बे फिसा फिसा दालायफोरखौ लानानै न' लुजेननाय बा जोङो बेबायदिनो ओ न' लुनानै थानाय बेफोराव जोङो दंफांफोरखौ बाहायदोंमोन बिनि माखासे समाव जोङो मा होनो बिसोरो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायदिंनायाव बेबायदिनो हाग्रायाव जोङो बा बिसोरो मा होनना बुङो माखासे औवाफोरखौ ओ मोनजेननाय जादों बेनिफ्राय बिसोरो मा जाबाय औवाखौ लासै लासै बेबायदिनो मा खामानियाव सोलियो बिनिफ्राय जोङो अम ओ बाहायनानै लानो रोंदों बे समाव बिसोरो गोबांथार खामानियाव बाहायनो रोङाखैमोन जेरैनाखि बिसोरो औवाखौ माखासे बेबायदिनो न'फोर लुनायावल' बाहायनाय जादोंमोन नाथाय जे बेबायदि माखासे ओ जोंनो गोनां जानाय आगजु फोर ओ जेरै सेन ख'खा खबाय संग्राय बेफोरबायदि बानाय जायो बेफोरनि फारसे जोंहा बिसोरहा जेबो बाय गोदो गोदाय जेबो ओ गियान गैयामोन आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो मा खासे ओ जे मानसिनि साननाय हनाय बुजिनाय फोरा जौगाबोनायजों लोगोसे आरो बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे आरो जोंनि मा होनना बुङो थांना थानाय राहाया गुबुन गुबुन जानायलाय। बा बा जोंनि थांना थानाय राहाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानायलाय बा सुबुं अनजिमाया बांनायजों जोंहा माखासे थांना थानायनि जोंहा बुद्धिफोरा ओ जोंनो गावबा गावनि बुद्धिफोरा जोंहा ओ मा गोनांसिन जानायलाय बा बांसिन बुद्धि बाहायनांगौ जानायलाय बैफोरबायदि लासै लासै जोङो ओ बेबायदिनो मा खालामबा मा राहा जागोन बेफोर बेखौ सानखां सानखां सानखाङैनो मा जाबाय ओ माखासे बे जों दा औवानि खोथा रायलायदों नालाय औवाफोर खौ बाहायनायाव बिसोरो लासै लासैनो आखा फाखा जाबोदों आरो दा जोङो बबे समनिफ्राय बेबायदि औवाखौ बाहायनो रोंदों जों बेखौथ' मिथिला जोङो जारिमिनावबो बेखौ मोननो थाङा जोङो बियो मोनसे मिथिंगानिनो मोननाय मोनसे लाइफां नालाय जोङो बेखौ ओ मिथिंगायावनो गायनानै जोङो बेखौ जोलै फेहेरनानै बा बागान खालामनानै जोङो मोननो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ औवानि जोंनि गोनांथि बा औवाया जोंनो बिहोमा होनाय बियो जोंहा जोबोद गोबांथार मानो होननानै बुङोबा जोङो गंफ्रोम न'खर हानो मोनफा मोनफा औवा सुबा बा बिनिफ्राय बांसिन औवाया थाखायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो आरो औवाखौ बाहायै रावबो गैयाखौनो बुंजायो मानो होननानै दिनोबा जोङो मोनफ्रोम गुदियावनो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो जेरैहाय जोङो ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिमखौनो बुंजायो जेरैहाय गोदो गोदाय मा ओ जोनोमजा जेनबा ओ बिमानि गोरबोनिफ्राय जोंहा जोनोम जायोबा बेयाव मोनसे उथुमै हासनाय नेमखान्थि दंमोन बा उथुमै हासनाय जायो बेयाव औवानि बिज्ला बा औवानि ओ औवाखौ गोबौ खालामनानै हासनाय जायोमोन आरो बियो मोनसे नियम दंमोन बेबायदिनो माखासे गेजेर ससेयाव जोंहा गोबांथार आगजु फोरनि थाखाय बाहायगोन आं बेखौ उनाव फोरमायनो थांगासिनो बिनि उनाव जोङो थैनायहालागैबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो सासे मानसिया थैयोबा जोंनो बेबायदिनो बाथि गारनाय होननानै बुङोना बाथिमानि औवाना बेबायदिनो ओ जोङो थैनाय मानसिखौ जोङो औवानि सायाव जोङो मा होननानै बुङो ओ थिखांनानै लांनाय जायो बेखौ जोङो मा होनना बुङो बाथि होननानै बुङोना जेरैहाय ओ जोङो सासे हौवा मानसि थैयोबा बेनो गासै गं स्निथा बासि बा बाथि खानानै जोङो बेखौ बोगारनाय जायो बा फबहैनाय बा सावहैनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो हिनजाव मानसि थैयोबा गं गुथा बाथिजों ओ बे मानसिखौ लांनानै बा गोथै सह लांनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंनि जिउआव गोबां गुबुन गुबुन माखासे जोंहा गोनांथार आगजुफोर दङ औवाजों बानायनाय जायखौ जोंनि जिउआव बा जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा नांथारगौ जेरैहाय संग्राय ना जोङो जे मा ओंखाम जायोना माइरं जायो जोङो बेफोरखौ जावनो थाखाय बा माखासे जुजाय आरो अन्थाइफोरनिफ्राय जोङो जावखनो थाखाय बा आलादा खालामनो थाखाय जोङो संग्रायखौ बाहायनाय जायो सान्द्रिखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो माखासे जोंनि न बां लुनाय जोङो बेयाव औवाफोर खौ बाहायनाय जायो हाजारखि गिदिर गिदिर बिल्डिं सिमेन्टफोरनि लुना माने जोङो आ बेफोराव जोङो औवानि गाखोग्रा बानायनानै जोङो गाखोनानै जोङो लुनाय जायो बा माखासे खाबथनाय बेफोराव जोङो खाबथानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो मा होननानै बुङो माखासे औवानिनो